हेल' नोंथां। खुलुमबाय नोंथां। ओ गोजोन ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय बाहरबाय नोंथांनिसिम। ओ आं औ औ नंगौ नोंथां आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ नोंथांजों दसे नोंथाङा सम दङ'मोनब्ला मा आयदानि सायाव एसे बाथ्रा सावरायजागौमोन नामा नोंथां?
नंगौ नोथां हायो।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम मोनसे बाथ थ्रा सोंनायदोंमोन। ओ गोदोनिफ्राय जोंहा दासिमहालागै ओ न'खर संसार दानायावहाय गामिफोरावहाय बेसेबां माबायदियैहै सोर सो जोंनि न'खराव माबायदिहाय ओ नखर संसार दाबोदों गोदोनि दिनावहाय माबायदिमोन आरो दानि दिनावहाय माबायदि एसे फो फोरमाय जागोन नामा नोंथाङा?
नंगौ नोंथां। ओ जोंनि न'खर संसार दानाय होनोबाथ' जों जोंनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ नो मैखोमै जों बुंजायो। मानोना मोनसे न'खरा मोजां जानोब्ला बा न'खरखौ मोजाङै सालायलांनांगौ जायोबा जोंहा न'खरनि गासै बो सैबो सोद्रोमानि बिहोमाया मोजां जानांगोन आरोना। जेरै आं गोदोनि समनि खोथाखौ बुंनोसै गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंहा माब्रै बा जों माब्रै जिउ खुंबोगासिनो बा जोंनि ओ न'खर सालायनायनि जिउनि राहाफ्रा मा? बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनि सिगाङाव फोर फोरमायनो सानदों आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जों गोदोनि दिनाव जों मा नुयोमोन जोंहाथ' गुबैयै जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफोरा गासैबो आबादजोंनो सोनारो। नङा होमबा? नंगौ औ जोंहाथ' गासैबो आबाद मावनानैनो जायो। बेखायनो जोंहा न'खर सालायनो थाखाय जोंनो गुबैयै आबादखौ नांग्रोगौ जायोमोन आरो बेखो बा दास मावो मावनाया दा गुबै बे जों बुंनो थाङोब्ला जोंहाथ' गोदो गासैबो आबाद मावनानै जायोमोन नालाय दा बेखायनो जोंहा न'खराव जेसेबां आबाद थिलि दंमोन मावनाय दा बेहाय गासिबो न'खरनि सोद्रोमाफोरानो गासिबो बेहाय खामानि मावो आरो आबाद थिलियावहा बा हौवा मान सिया बा न'खरनि जाय आ न'खरनि जाय गाहाय गाहाय सोद्रोमा न'खरनि जाय न'खरखौ सालायो आरो ओ बिथाङानो बिथांनि बिगोमाया गुबै जायो आरोना। न' खर सालायग्रानि बिहोमाया दा बिथाङा न'खर सालायनो थाखायथ' बिथाङा आबाद मावबोनांगोन। सिगांङावनो बा जोंहा बोथोराव जि आबाद ओंखा ओंखारो अब्ला माइनि आबादखौनो बुंजायो ओ बेखायनो जोंहा बे समाव बा बै समावहा ओ फुंङावनो ओंखारलांङो आरो मोसौ लानानै होनानै थांङो फुंङावनो जेब्ला सान ओंखार जेननायनि सिगांङावनो खोमसि खोमसि समावनो दा दाथ' दैज्लां बोथोरावहा साना गोलाव नालाय दा बेखायनो ओ बिथांमोना बिदिनो फुंनि थाम बाजि बा ब्रै बाजिफ्रावनो ओंखारलांङो आरो हालेवनो हालेवनो ओंखारलांङो अब्लानिया हाल एवहैयो ओ हाल एवनाय समावहा उनावहा न'नि सासे सोद्रोमा बा बिथांनि बिसिखौनो होन बा बिथांनि फिसाजो फिसालाफोरा ओ बिथांनो साहा आरो ओंखाम गोजां लानानै थांङो आरो नोंहाथ' मोनथिगौ जानांगौ जोंथ' ओंखाम गोजां जायोमोन। दाबो जायो दै सोमनानै बे हुदायाथ' दं जोंहा दै सोमनानै नंङाबा ओ ओंखामल' आरोना जेबो ओंख्रिफोर थाया ओ ओंखामजों दै सोमबाय दै सोमनानै नंङाबा सा सोमनानैबो जों जायोमोन आरोना बेबायदि ओंखाम गोज गोजां औ बेहाय बाथोन फोर थायो आरो ना ग्रान बाथोन बा जिखुनु बानलु बाथोन बेबायदि थाफायो बेबायदिनो बेफोरखौ लानो थांङो ओमफ्राय बिथांमोना दुब्लि फोथारावनो जायो आरो बे ओंखामखौ। ओमफ्राय जानानै ओ जानाय उनाव आरो हालेवबावो बेबायदि आरोना नोंथां थ' बेबायदिनो न'खरखौ सालायलांङो हो बेबायदिनो ओ बिया हिनजाव ओ सुबुंफोरा बा आइजो सुबुंफोरा न'खरखौ गुबैयै नायग्रा होनबा बिथांमोनानो गथ' गथायफोरखौ नायनाय ओंखाम संनाय बा जि सुनायखौनो होन बा गथ'फोरखौ फरायहोनाय खौनो होन गुबैयै आइजो माहारिनि सुबुंफ्रानो बांसिनै नायनाय जायो आरो न'खरखौ सालायनायाव मानोना हौवा सुबुंफ्राथ' बांसिनानो ओ खामानि मावनाय बा रां रुफा खामायनायनि बेफोर बिथिङावनो थाबाय थायो नालाय
औ औ नंगौ नंगौ
थ' गोदोनि सुबुङा बेबायदिनो गोदो बेबायदिनो जों नुबोदोंखि नखर न'खराव जेसेबां बुरजा सोद्रोमाफोर थायो बेसेबां थांनो मोजां आरो खामानि मावनो। हेफाजाब होलायो आरोना बेबायदि नुनो मोनदों आरो जोङो बेफ्राय आथिखालावथ' जों बेबायदि न'खर ओ बुर बुरजा बुरजा सोद्रोमा थानाय न'खरखौ जों जोबोद खमखौ नुनो मोनो। मानोना न'खरा एसे खम खम थानोखौनो सानो आरो खमै बा गावनि न'खरनि मानसि साब्रै साबा बे सुबुंङाव थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना मानोना आथिखालाव आबाद मावनायावबो जों गासै गासैबो जों मेचिनफोर बा ट्रेक्टर बेफोरखौसो बाहायो नंङा होमबा? मोसौजों हालेवनायफोरखौ जों बांद्राय नुनो मोनला। बेखायनो जोंनोबो बांसिन मानसिबो नांला आरो बेबायदि जादों आरो। आरोना बेबायदि खम खम जाजोबबाय आरो। बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायदो बेनि माब्रै माब्रै जायो।
अ' औ औ नोंथांङाथ' बुहुत गोबां बाथ थ्राखौनो बुंलांबाय नंङा होमबा नोंथां? माबायदि न'खर सालायो जोंनिहाय? बिदिनो ओ गोदोनि आबै आबौनि मोननिफ्राय खोनानो मोन्दों मा जोंफोरथ' नुबोनाय जायासैजै बांद द्राय ओरैहाय ओ बिदिनो जोंनाहाय ओ बर'नि न'खर खुंनायावहाय मा गोदोनि आबौ आबौ निफ्राय खोनानो मोननाय बायदिहाय जोंनाहा ओ बिदिनो बाथौ गंसे थायो होननाय खोनादों बाथौआ जेरैहाय दाबो दङ गोदोबो दंमोन बे बाथौआ जोंना मा सानजा सानजा गारजोंहाय थायो। बेनि उनावहाय बेनि ओ आरो बाथौनि सानजा गारजोंनो जोंना मा ओ इसुं एबा न'मा न' गंसे थायो होननाय खोनादों। बेनि उनावहाय साहा गारजोंहाय मा जोंना न'नि गाहाय थाग्रा न'नि गुबै जेरैहाय गाहाय मानसि न'खर खुंग्रा बेयो थानाय न' थायो होननाय खोनादों। न'नि गाहाय न' बिनि उनावहाय खोलाहा गारजोंहाय मा जोंना मोसौ गलि थानाय जायो होननाय खोनादोंमोन आरोना नोंथां। बेनिहाय सोनाब गालजों मा जोंना ओ माइ बाख्रि थायो होननाय खोनादोंमोन आरोना नोंथां दाबो दङ खायफा खायफानि न'आवहाय नाथाय खायफा खायफानि न'आवहाय बिबदि गैला आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोंना गोदोहाय बेबो आब बाद मावोमोन नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दाबोहाय आबाद मावो नाथाय मा ओ हिनजाव माहारिफोरा आ गोदोहाय बांसिन गोबां हिनजाव माहारियानो दाउ अमा फिसिनाय बेखौ खोनानो मोन्दों आरोना नों दाव अमा फिसिनानै न'खर खुंबोनाय बिदिनो ओ ला था एम्फौबो दंमोन लाथा एम्फौ बेखौबो फिनायख खोनानो मोनदों ओ बिदिनो लाथा एम्फौ फिनायावहाय जोंना मा ओ लाथा एम्फौ फिनो थाखाय जों फार्स्टआवनो द'खान एबा ओ गामिफोरनिफ्राय ओ थाखानाय सोखिरिनि ओ बिदै बेखौ जोङो लाबोनाय जायो लाबो खांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ बिदिनो साननै बा सानथाम एबा खायफा गोबां सम नांगौ जायो बिदिनो स्नि सानस नांगौ जायो बेखौ ओ एम्फौ महर मोननो थाखाय। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ एसे देरबोलाबोथाय जोङो बेखौ आदार महरै जोङो ओ इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइनि फिसा गोरलै बिलाइखौ जोङो होनाय जायो आरोना। बिदिनो जोङो इन्दि बिलाइजों फिबोनाय जायो लाथा एम्फौखौ। ओ बेजोंबो जों लाथा एम्फौजोंबो हिनजाव माहारिखौ बिदिनो ओ रां खरसानि थाखाय जोङो न'खर दानायाव हे हेफाजाब मोननो थाखाय जोङो बेखौ ओ फाननानै जा रां मोनो बेजोंबो न'खर संसार दाबोनाय खोनानो मोनदों। बेनि उनावहाय दाव अमा लानाय दाउ अमा लानानैबो जोङो बेखौ ओ गोबां हिनजाव माहारिखौनो न'खर संसार ओ दाबोनाय नुनो मोनदों आरोना। बे ओ अमा फिनाया माबायदि फियो जों आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनिसिम। दाव फिनायावहाय जोंना मा फार्स्टआनो जोङो दाउनो ओ दोननो थाखाय जोङो दाउनि ओ ओ गलार नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां दावनि गलार दाउनि गलारखौथ' गोदोहाय ओ बिदिनो थानाय न' एबा बिदिनो ओ बाख्रिनि खाथियावनो जोङो ओ फिसा बिदिनो थोरिजों जों लुनानै दोनोमोन होननाय खोनानो मोन्दों नाथाय दानि जुगावहाय मा जोंना थिंजों एबा औवानि बिदिनो न' बनायनानै दोननाय नुनो मोनदों। ओ बेनि उनावहाय ओ मोसौनि बुङोब्लाथ' जोंना मोसौ ओ गलिया थाखायो नङा होमबा नों थां खोलाहा गालजों गोबां न'खरावनो बिनि उनावहाय जोङो मोसौ गलियाव जों मोसौखौ खानानै दोननाय जायो मोसौनि थाखाय ओ दाउ दाउनो आदार महरै जोङो मा ओ माइ माइ खौ होनाय जायो। एबा माइरं बेखौ होनाय जायो बेनिफ्राय बियो देरबोलाथाय जों बेखौ ओ दाउआ मोननै उम थायो आरो ना मोननै जातनि जेरैहाय जोङो दावला दाउ थायो दावला दाउ दाउआथ' फिसा होआ जाहैबाय ओ दाउजो दाउआ फिसा होयो दाउजो दाउ ओ फिसा जाबाथाय जोंना बारायो नङा होमबा नोंथां दाउआ ओ ओ बे जों बेखौ फाननानै ओ बाजारावहाय एबा ओ बिदिनो गामिफोरनि मानसिफोर फैबाथाय बेखौबो जों फाननानै रां मोननाय जायो बिजों जोङो एसे न'खराव एबा हौवाफोरनो नांगौ जानाय जेन'बा खायफा बेसाद थायोना बेसाद मुवाफोर बेखौ जोङो बेयाव हेफाजाब होनो थाखाय रां खामायनाय जायो बे रांजों नो ओ जोङो मदद होनो हायो आरो ना नखरनि माइरं एबा मायबाफोर गैयाबा बिदिनो जाग्रा ओ जेरैहाय जोंनोथ' थाव संख्रि बायदि बाय दि नांगौ जायो नङा होमबा ओ ओंखाम जानाय मैगं संनायफोराव बेखौ बायनो थाखाय जोङो बे रांखौ बाहायनाय जायो एबा खायफानि नआवथ' ओ बिदिनो फरायनाय लेखा फरायनाय ओन्दै ओन्दै थायो बिसिनो ओ बहि खिथाब बायदि बायदि नांगौ जायो पिनसिल बायदि बायदि बेखौ बायनो थाखाय जोङो बे रांखौ उम माने बाहा यनाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नंगौ।
ओ बिदिनोसै जोंनि बर'फोरनि दानि बा आगोलनि गोदो गोदाय नि आबौमोननि जिउ खुंबोनाय राहायाथ' ओ बिदिनो खस्थ' एबा दासिमबो खस्थ'आनो दङ खायफा खायफानि नआव हाय नाथाय दानि जुगावहाय मा लेखा फरायनानै खायफा खायफा ओ गेदेर गोलाव बिदिनो साख्रि ओ बायदिसिना मोनबाय खायफा खायफा बिदिनो ओ खहस जाबाय आरो आरो ना आगोलनि साय गोदोनि साय बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' दा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां नोंथांनि ओमफ्राय मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ गोबां मिथिबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां
नंगौ गोजोननाय थाबाय